हेलौ औ खोनादों ना?
औ खोनादों दे आगै
अ नों न दिनै जोङो बिदिब्ला गय फाथैनि सायाव रायज्लायनो लानोसै ना?
औ रायज्लायजागोन दे।
औ नोंथाङा जेबोद थ उसुबिदा जानाय नङा ना?
जानाय नङा दे
अ अ बिदिब्ला जोङो औ बिदिब्ला जोङो गय फाथै होननानै बुङोब्लाथ' जोंङ गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो गय फाथैफोरखौ बाहायबोदों ना फुजा हो नाय हाबा खेराइ जोंनि बेबायदि खामानिया जोंना बाहायबोदों दा ओरैनो नोंथाङा मा मा खामानियाव गय फाथैफोरखौ बाहायनाय जायो बेनि सायाव मिथियोब्ला एसे बुंनानै होदो
अ गिबियावनो आङो बुंनोसै ओ जोंनाथ' गासैबो माने ओ समाजावनो ओ गय फाथै गय फाथ थै नङाब्ला जाया ओ बगास जेबो जायो आरो बेजों लोगोसे हाबा बा माबा मोनसे ओ आफादफोराव ओ बा मेल मिथिं फ्राव गासैबो माने गयखौनो बाहायनाय जायो जायो आरो ओ गामिफोरनियाव आरो बांसिन गामिफोरनियाव आरो हाबायाव हाबायावथ' हाबायावथ' नांखाथारगौ गय आरो फुजा फुजाफोराव फुजा फोरबोफोराव नांगौ ओम गय नङाब्लानो जाया गय फाथै बाउनाय जायो आरो
औ ओरैनोथ' जोंओ जेनेबा गयफोरखौ जानायफोराव बांसिन बाहाय जाय जायोना जों ओंखाम जाखांनायनि उन फोराव साहा लोंखांनायनि उन समफोराव जोङो गय फाथैफोरखौ जायो ओ खुगाया एसे मोजां मोना मोना मोने ना बेदर जायोब्लाबो जोङो गय फाथैफोरखौ जाफायोना होनबा जां मोननो हानाय आरो बेनि अनगायैबो जोङो मालाबा मालाबा बा दखानफोरावबो बायनानै
औ दखानफ्राव औ औ दा आरो बेफोरबायदि माने बे फाथै गय बेफोरबायदि आबादखौ मावोब्ला माने मुलाम्फा मोनो आरो गोबां मुलाम्फा मोनो मानो होनबा नांबाय थाग बनालाय ओ गासैबो समावनो माने ओ गासै समावनो नांबाय थागौ बे गयखौ फाथैखौबो। बिनिखायनो माने बि खौ नागार जायै आरो बेफोर आब बादा माने ओ ओ मा होनो न'खराव सुंस'नाय लाबोयो आरो।
सोंस'नाय लाबोयो औ।
औ माने बेफोरखौ फाननानैनो नख खरा संस'हैयो आरो
औ जोंङो माब्लाबा नांगौ सम फोराव फाननानै फैसा मोनो ना? रां खामायनो हायो औ आरो आरो बेबादिनो जोंङो गय फोरखौ मानो गोमोन जायोब्ला दानखावनानै सफारि खालामनान बो दोननो हा हायो गोबाव समा लागै जानो हायो आरो जों गयखौ खायबा खाय बा फबनानै दोनो आरो थिखाङो फबनायनिफ्राय सोमनानैबो दोनो गय फिथाइफोरखौ
औ औ
ओफ्राय बे गय सोमनानै दोननायफोरा एसे बेलेग मोनामोना गेसाव बेबायदि।
औ जायोब्ला खिन्थु गोथाव बिसो।
औ थावआव जोंहा माइ गायनाय माबा माबि बहाबा फुजा मेलाफ्रावबो गय खान्दिफा खान्दिफा लांनानै जाफायोमोन गोदोथ'। दाबोथ' माइ गायनायफोराव दुब्लिफोराव गय नङाब्लानो जाया। गय लांफानानै जायो।
औ औ। आथिखालावथ' नु नो औ उम। आथिखालाव नुनो मोनो माने ओ माने बिदिनो बर' समाजाव जेनेबा।
औ।
ओ हाबा हाबाफोराव ओंखाम ओंख्रि ओंखामफोर जायोब्ला। माने बां फसेेलानो होनाय जायो आरो।
औ जायोना जेरै आ। जोङो जरा जरा गय फाथै लानानै जोङो सोरखौबा मान बावो। ना मान बावनायावबो बाहायजायो। आरो माइफोरनि। माइफोर आगो लानाय माबा माबि माइनाव फुजा होयोब्ला जोङो गय जरा फाथो जरा बानानै फुजा खालामग्रोयो।
औ।
औ। बिनि अनगायै बो। औ बेनि अनगायैबो। जोङो गय बि बिफांफोर हा थायोब्ला जोङो गय बिफां बुरजा गायनानै जोङो गोबां रां खामायनो हायो। थायो जोङो लाखसे बेबायदि गाहाम फैसा मोनो। अ। सोरनाबा सोरनाबा बुरजा बुरजा थायोबाथ' बुरजासिन मोनो रां फोरखौ।
ओ औ औ।
ओमफ्राय फाननानै जोङो। न'खराव गोनां जानाय आं। आंखाल जानाय। ओ खौ सुफुंनो हायो आंखाल। फोरखौ।
औ औ फुलि फुलि बानायनायाव माने बांसिन मुलाम्फा मोनसिनो आरो इसे। एसे हायावनो माने गोबां गायनो हायो नालाय उम उम‌।
खौ माबायदि खालामो बेनि सायाव एसे बुंनानै हो मिथियोब्ला?
औ अ' माने एसे मिथियो आरो। ओ न'आवनो न'आवनो गायो नालाय। गाय बेनिखायनो माने बुंनोस सै आङो। औ गिबियावनो माने गया दा मोननांगोनथ' मोननानै रानांगोन खुरायै रानांगोन बेनि खना मोजां जानांगोन। ओ बिनि मेन मेन खना मोजां जानांगोन बे खना मोजां जा- जायोब्लासो माने बिनि दंफाङाबो गिदिद फाङाबो मोजां जागोन आरो। दै आरो मानै गिबियावनो माने हाखौ जावफ्लेनानै लानानै ओ ओ लाइन लाइन माबा मा होनो खोनलि खोनलि होननानै बुङो खोनलि थिखोनानै ओ बेयाव फो-फोबा फ्राय बांसिन माने मोजां जायो आरो। गायलांबा आरो बिदिया खोमलिस अ' खोनलि माने हाखो गोजौ गोजौ खालामनांगो आरो
ओ बेखौ खोनलि होनो ना?
ओं दैखो जमा दै जमा जायि बायदि माने खालामनो हायो आरो। उम होमबाबो माने खोनलि बानायाबाबो जायो जानायालाय। ओरैनो डायरेक माने हाखौ गुरै जेनेबा जावफ्लेेजोबना लाना मिहिनो जावफ्लेेजोबना लानानै। ओ बिदिनो लाइन्स सिलेस-सिनबोनानै मोनसे मोनसे माने लाइनाव गायलांबाबो जायो आरो। बिनि उनाव हाखो एसे एसे औ एसे होनानै सायाव ओ मा होनो जिगाब नङाब्ला गयनि दनाखौनो गयनि बिलाइखौनो माने हास खनानै जाबखो जाबखो होनो हायो आरो।
औ बिदिब्ला मोजांसिन जायोना?
औ मोजां जायो
औ ओरैनो गय औ गय फुलिया फांसेयाव बेसे बां लायो ओरैनो
दाथ उम ब्रैजि बाजि बिदि सोलिगासिनो आरो
ब्रैजि बाजि औ बेखौ औ ओरैनो गय फुलिखौ गायोब्ला जोंना एसे खायसे गुवार -गुवार गायो ना बांद्राय जोङो गे ओ गुबुं गायाना बेखौ गुबुं गायोब्ला लायनो मोजां जाया
नङा माने ओइ मा होनो बि गय फुलि खालामनाय जेन खालामजेननायाव खाथि -खाथि माबा होलांबावो बो जायो आरो बिनि उनाव जोङो गायस्लायनानै -गायस्लायनानै औ गायस्लायनानै माने एवासो ज गुवार- गुवार गायनाय जायो आरो गायस्लायोबा एस एसे जौ होबा ओ एसे जौहोबा गायस्लायफिननाय जायो
औ अ जोङो गयखौ ओरैनो गय फिथाइया गायनायनि उनाव गय फिथाइया जोंहा ओ बा बोसोरसो नांगौ नामा गय फिथाइ थायनाय ना बांसिन नांगोन बेनि समा
बेनि समाथ' ओ एक्जेक्ट माने ओ बुंनो हाया आङो ओ मा होनो औ बहाबा सात बोसोर बहाबा बिदिनो नांगौ बिदिनो आंनि -आंनि आन्दासाव आरो औ -औ -औ- औ आरो बांसिन गायस्लायोबा बांसिन थाबैनो थायो होननानै बुङो आरो गामिफ्राव उम उम
दा बिख गय गायनाय आजोना गय बागान खालामोब्ला गयफोरा एसे ओ गोजौ जायगा हादान जायगाफ्राव बांसिन मोजां जायो नामा गया?
औ हादान जायगाफ्राव मोजांसिन जायो खाबु गोनांसिन जायो मानो होनबा दै जमा जानो ना ङा नालाय बेनिखायनो आरो औ बे गोजौ गोजौ हाफोराव माने ओ मानो ओ हाया मोजाङै थायो।
औ औ दा आरो दा गय बिफांफोरनि ओ गुदियावनो जोङो फाथै गायफानानै होयोब्ला फाथैयाबो देरफासिगोन बेजों जोंनो ना?
ओ औ मुलाम्फाया माने डाबल जायैबाय आरो।
दाबल औ जोङो फाथैफोरखौथ' मालाय बेफारिफ्रानो फैनानै हानफैनानै लाङो नङाब बा जोङो न'नियाव न'आवबो हाननानै जोङो मु थासे मुथानै बेबायदि खालामनानै फानहैनो हायो ना।
औ हायो। आरो फाथैखौथ' अह औ दङ दस थागा बिस थागा जेन लाना सिजेन। बिदि आरो सम लाना सम औ औ बोथोर लानानै ओं हाबानि बोथोरबाथ' मेरला दाम जायो। मेरला बेसेन जायो आरो उम आरो फाथैखौथ' फाथै गायनायखौथ' मि थिखायोना। फाथै गायनाया बोरै गायो ओ बुंनो हागोन नामा आगैया?
ओहो आङो दासिम फाथै गायनायखौ नायफेराखै बेनिखायनो बुंनो हाथ'नाय नङा।
अह होनोमबालाय खोनासं आङो जोंहानो माने एसे गायदोंमोन आरो गायदोंमोन फुलिबो बानाय दोंमोन। जोंहा बाला बाला हायावनो बाला हायावनो एसे हासार होनानै माने बैनि बिजौखो फाथै फाथैनि बिज जौखोनो गायदेरलांबाय थाबानो जायो आरो याव बालाहा ए सम्बारे बालाहायाव माने बे खागज बे पेकेटाव प्लास्टिकआव इयो औ बाला औ बालाखौ हासार होनानै गोबोर हासार होनानै ओ बा इ रासायनारिक हासार होनानै ओ बिदिनो प्लास्टिकआव सैबाय सोनानै बेखौ फुलिखौ इ थारा हास'नायखौ ओ गायनानै लाइन लाइन दोननानै दै होबाय थाबा सानफ्रोमबो फुं बेला ओ खेबथाम खेबथाम जुदि दै होबाय थायोब्ला जोबोद मोजां जायो आरो।
औ औ दा बिदिनो गय आरो फाथ थैया जोंनि बर' समाजाव गोथौ जायगा आवग्रिनानै दं ना गय फाथै नङाब्लानो जोंङो माखासे खामानिफोरानो जाफुङा।
औ जाया।
जोंहा गया बाहायजायो।
ओ औ।
दे। ओ बि दिब्ला जोङो दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ दे दे औ थारैनो दोनथ'जागोन दे। औ दे। उम दे दे। उम।